औ खोना हादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
औ आंबो खोनाबाय
औ
अब्ला जोङो आयदाखौ लानानै सावरायदेनि नङा होमबा समखौ नस खालामा जालासै थारैनो जोंनि आयदायानो जाहैबाय नाफाम। नाफामखौ जों माब्रै बानायनाय जायो माजों बानायनाय ज जायो आरो माबायदि संनानै जायो सोमोन्दै जों मिथिनानै लानाय नङा होमबा अब्ला आं नों नोंथांनावनो सोंथिखौ खालामसै आथिखालावबो माने जोंनि गेजेराव बर'फोरा नाफाम होनोबा जोबोद जोम बयबो नाफाम होनबाथाय आंबो जायो आंबो जागोन होननानै मोनसे गोसो थुलुंख लायनाय मोनसे बेयो मोनसे बाथोन जाजाग्रा मोनसे जोंनि बर'फोरनि जाग्रा नङा हबा दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बे नाफामखौ मा मा नाजों माबायदि प्रसेसै खालामनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो
नंगौ नोंथां औ हागोन नाफाम बाथोन होनोब्लाथ' जोंना नाफाम बाथोनखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बानायनानै जाबोनायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां बेबायदिनो नाफामखौ जोङो गिबियाव माबायदि बानायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बेबायदिनो हाखरनि ना एबा बेबायदिनो हाथाय बाजारफोराव बायनानै लाबोनाय बायना लाबोनायखौ जोङो बेखौ सुनानै फोराननाय जायो नोंथां फोरानखांनायनि उनाव औ नोंथां बेबायदिनो जोंनो नाफाम नाफाम बानायनो नांगौबा जोंनो थास' थास' गोसोमनि गोनांथि जायो नोंथां। बेबायदिनो जोङो थास' गोसोमखौ बेबायदिनो हाग्रायावबो मोनो आरो न'आवबो जोङो मोननाय जायो। ओ बेखौ जोङो। सिथा सिथा थास'खौ जोंङो हानानै सिथा सिथा खालामनानै बेखौ जोंङो सुनानै।
सुनानै सानदुंआव फोननाय जायो नंगौ।
थांनायनि उनाव बेखौ नाखौदो आरो बे थासखौदो। ओ बेबायदि। बिदिनो दिंखि बा उवालाव जोंङो देनानै गुन्दै खालामनाय जायो नों।
बिदि जायो नोंथां औ।
बेबायदिनो गुन्दै खालामखांनानै जोंङो। ओ बे बेखौ जोंङो बेबायदिनो ओ हासुं बा बेबायदिनो।
बिदि नो।
थेबेबायदिनो थे थेमा ओ।
ओ।
बेबायदिनो ग्लासनि थेमाफोराव जोंङो सोनानै दोननाय जायो नोंथां ओ नाफाम। फान बाथोनखौ जोंङो बेबायदिनो। गोबां सम दोननाय जायो जेरै। ऐ बेबायदिनो मांखो से मांखोोनै बा मांखोथाम दोननाय जायो नोंथां।
ए नोथां।
बेबायदि दोननानैसो जों नाफाम बाथोनखौ ओ बानायनाय जायो नोंथां औ।
ए होनदों आं बेखौ बारा हमनो हायाखै बारा बुजिनाय मोनाखै माखौ मांखो होनदों।
औ माने दाथ‌ जोंनाथ‌ थामजि थामजि देस। थायाउमबा थामजि दिन। अ बेखौनो जोंङो मांखोसे होननानै बुंनाय जायो जोंनि ओनसोलाव।
मासखौ आरोना औ मास मोनसे औ।
औ।
औ नंगौ नगौ बर बुंनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव। मांखो होनो आरोना।
औ नंगौ नोथां।
औ जोबोद मोजां माने आं दिनै गिबि। टाइम खोनानो मोन्दों मांखो सोदोबखौ बर'फोरनि।
बेबायदिनो नोंथां औ। बेबायदिनो मांखोथाम दोननानै जोंङो दोनोब्ला जोंना मा नाफामा बांद्राय। सेव आरो ना नोंथां बांसिन सेवनानै मोदोमनाय जायो मोदोम जानाय मो मो। नायजानानै जोंङो बेखौ जानो हायो आरो। नोथां बेबायदिनो मांखोसे मां बा मांखो दोननाबो जों जा। जानो हायो नाथाय जोंङो मांखोसे बा मांखो नै दोनोब्ला नाफामा बारा सेवा। नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो ओव
ओ।
बाराम। मोदोमनाय मोना थेवबाबो जोंङो नाफामखौ बेबायदिनो मांखोसेयाव मांखोनै दोननाय।
दोननानैबो जों जानो हानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओ बेबायदिनो नोंथां ओ नाफाम नाफाम बाथोनखौ बेबायदिनो गोदोनिफ्राय। फोथायबोनाय बायदिनो। जोंना नाफाम बाथोनखौ लायनो जौजों जायोब्ला जोंना मानसिया जौ था। थाब फेयो होननानै गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय मोनसे नेम दंखायो। औ बेबायदिनो नाफाम बाथोनखौ जौजों जायोब्ला। थब फेयोलायनो।
माने निसाया थाबैनो नांङो आरोना जौजों नाफामखौ।
थाबैनो नांङो आरो नोंथां।
जिखुनु जौजों ना माखासे ओ। थिखानाय जौफोरजों जायो बेफोरो जोंनि नआव बानायनाय जौजों ना बे
नआव बानायनाय जौजों न'आव बानायनाय जौजों ओं जोङो जोङो जुदि लोङोबाथाय जायोबाथाय नाफाम बाथोनखौ बांसिन थाब फेयो होननानै जोङो गोदोनिफ्राय फोथायबोखानाय दङ आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव नाफाम बाथोनखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां
माजों अ खुमब्रा फिथाइखौ
खुमब्रा फिथाइखौ हानानै बेबायदिनो गुन ओ
खुमब्रा फिथाइखौ गोरलैखौ होनाय जायो ना
औ नोंथां बेबायदिनो ओ गोरलैखौबो होजायो
आरो गोरखौबो होनो हायो औ थारैनो
बेबायदिनो नोंथां नाफाम बाथोनखौ ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो फिसा फिसा नाखौसो जों बानायनाय बांसिन नुनो मोनों आरो नोंथां मानो होनोब्ला ना फिसा फिसाया ओ
ना फिसा फिसानि नाफाम बाथोनालायनो बांसिन गोथाव जायो आरो नोंथां औ
औ बेबायदिनो जोंना ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जोंना बेलेग बेलेग बानायो नाफाम बाथोनखौ नाथाय जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो ना फिसा फिसाखौ बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो ना गोदोर फोरखौ ना गोदोरखौ बारा बारायनायखौ नुनो मोना मानो होनोब्ला ना गोदोरा फोरानबाबो बारा थप ओ बेबायदिनो राना नालाय नोंथां आरो बेबायदिनो जों ओ उवाल बा उवाल बा दिंखिफोराव देबाबो जोंना बारा तब गि ब्लेया नालाय बिनिखायनो जोंनि ओनसोलाव नाफा ना गदोरखौ जोङो बा औ
सुफोरा गिदिर गिदिर जायो नालाय बेनि थाखायनो उसुबिदा जायो खोमा
बानायनाय जाया आरो नोंथां
ओं ओं ओं थारैनो
जोंनि ओनसोलाव नाफाम बाथोनखौ बानायनानैबो जोङो गोजान गोजान जायगायाव फाननायखौ जोङो नुनो
नंगौ बेनि बेसेना बेसेबां गोग्लैयो आथिखालाव
ग्रामाव जोंना बेबायदिनो थामजौ बाजौ लानाय जायो आरो नोंथां
औ दा जोंनि आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनो लुुबैदों बे आथिखालाव दि नोंथांमोननि ओनसोलाव नाफामखौ बाजाराव फाननाय जायो दा बेखौ जोंनि माखासे जे बर'फोराल' जायो ना खाथि खालायाव थानाय माखासे हारिफोराबो बायनानै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन
औ नंगौ नोंथां ओ आथिखालावथ' जोंना गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जों बायनानै जानायखौ नु नो मोनो नाफाम बाथोनखौ ओ बेबायदिनो जोंना गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बायनानै बेबायदि नाफामखौ गोबां बेसेनाव बायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आथिखालाव औ ओ जोंनि बर'फोराथ' गोबां गावबागाव नानै जोङो जाखानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंना बेफार फालांगि थाखायबो जोंना नाफाम बाथोनखौ बानायनाय जायो नालाय नोंथां
औ नंगौ औ बेनिखायनो जोंना गुबुन गुबुन हारिफोराबो बायनानै जानायखौ जों नु मोनो आरो नोंथां जोबोद मोजां नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव माखासे नाफाम बानायनायनि प्रसेसखौ थारैनो जोबोद मोजां फोरमायबाय दा नाफामखौ माबोरै संनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा होनानै जि नाफामखौ मोदोम होबावनो नो हायो। माब्रै लाव लाव सङो ना स्टेप स्टेप सङो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ औ नोंथां हागोन ओ जोंनि ओनसोलाव नाफामखौ जोङो नाफाम गोजाखौबो जों जाना जानाय नुनो मोनो नोंथां जानो हायो ओ बेबायदिनो जोङो नाफामखौ ओ थास'जों नोंबो जानो हायो बेबायदिनो थास' थास'जोंबो जों जानाय खौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
माने थास' माबाजों थास' खिलि
थास' खिलिनाय जायखौ जोङो थास' थास' बिथ्रि होननानै बुंनाय जायो। ओ बिथ'राय औ जोंनिखि थास' बिथ' औ थास' बिथ्रि होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो ओ बेखौ थास' बिबारजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
आरो नोंथां बेबायदिनो गाव गोजाबो नाफामखौ ओ जानायखौ जोंङो बांसिन नुनो मो मोनो आरो नोंथां।
औ
औ
दा गाव गोजा जायोबाथ' साबसिन मोदोमनाया
औ साबसिन मोदोमनाय जायो औ। औ जों जानाबो मोजां मोनो गाव गोजा जायोबाथाय। औ उम बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां उम बेफार फालांगिनि थाखायबो जोङो नाफाम बाथोनखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ आथिखालावथ' नोंथां नाफाम बाथोनखौ ओ गोबां मेसिनावसो बानायनाय जायो नङा होमबा नों
नङा होमबानोथ'
आथिखालाव गोबां मेचिन ओंखारबाय जायखौ जोङो मिक्सार मेचिन होननाय जायो। बेखौ जोङो माखासे नाखौ जोङो ओ फोराननानै ओ बेबायदिनो थास' हानानै थास'खौबो फोरनानै जों माखासे माखासे ओ बेबाय इदिनो देना नै गुन्दै खालामनानै ओ ओ बेबायदि थेमाफोराव माखासे सोनानै बेफार फालांगि खालामनो थाखाय ओ ओ सोनानै
अब्ला जोङो ओ उवाल उवाल ओ दिखिफोरजों जों देनो गोनां गैलिया आथिखालाव। बे मिक्सार मेसिननि गेजेरजों एसे खम सम समनि गेजेरावनो बे नाखौ गेब्लेहोनानै लानो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
ओरैनो जोबोद मोजां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि नाफाम बाथोनखौ ओ माबायदि बा
माबायदि बानायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? जोंनि ओनसोलाव नोंगौ नाफामखौ आथिखालाव एसे बाङाय खमै जों मोननो हासै। माने जोंनि ओनसोलाव दैया दंब्लाबो माखासे नानि अनजिमाया खम जाबाय दैमाफोराव। बेनिखायनो दुब्लिफोरावबो जों नाफोरखौ गोबां मोन जिमा मोनैनि खार'नाव आरो मोनब्लाबो जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुं अनजिमा रोजा थानायखाय गोथाङैनो बांसिन फाननाय जायो आरो गोथाङाव बांसिन जाय बिथांमोनहा ना मोनो बिसोरो गोथांआव बांसिन सिन मुलाम्फायै फाननो हायो मानो होनोबा ना फवासे गोथांङा फोरानोबा एस' ग्राम गाहामल जाहैयो
नंगौ नोंथां औ
गोथांङाव जुदि फाननोबा अजनाबो बांसिन आरो दामाबो नांगौ बिबांङावनो फाननो हायो बेनिखायनो आथिखालाव खुब बाङायै जों नाफामखौ बाजाराव बायनो मोनो आरो खायफा फुख्रिफोर थानाय फोरा ना फिसा फिसा फुख्रियाव मोनोब्ला बिथांमोना बानायो आं खोनादों आरो नुदों बिथांमोनहा बानायनानै न'आवनो जानो थाखाय बानायो आरो बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै ओ बाजाराव फाननो थाखाय ना हमनानै फोराननानै नाफामखौ बानायनानै फानो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बेबायदि फानलाय सिबांखौ जों मोन दा बहुत खम
औ नंगौ नोंथां
दा बानायनाय प्रसेसथ' नोंगौ नोंथां नोंथाङा एसे आवगायाव जेरै बुंदों ओ थास'जों बानायो थास' गोसोमनि देन्था आरो खुमब्रा बेफोरखौ होनानै बानायो जोंनियावबो एखेयानो प्रसेसा
औ नंगौ नोंथां
ओ सोरबा सोरबा माने एमावखौ सिनायो ना नोंथाङा
औ सिनायो एमावखौ
एमावबायायदि ओ फिसा फिसा सिथुमनानैबो दोननायखौ जों मोनो माब्लाबा माब्लाबा बाजाराव
औ नंगौ नोंथां
औवाखौनो औवा गोथांखौ हास'नानै बेनि सिङाव सोनानै खाथेनानै दोननायफोरखौ जों मोननो हादों जों लोगोसे माब्लाबा ओ भयेम मोजांङाव सोनानै
औ नंगौ नोंथां
फाननायखौबो जों नुदों आरो बेबायदिनो